औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां
हेलौ
औ
औ नोंथां खोनादों ना औ दे बुं ओ दे बुंनो हागोन दे
औ दिनै जों एसे बर' हारि रियाव जौनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा नोंथां?
दे बुं दे
औ दा जौआ जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे लोंग्रा निस था गोनां
औ
बेखौ जोङो आर्टिफिसियेलबो थायो जेरै हमनानै ला जोङो केमिकेल बाहायनानैबो बानायनाय जायो गोब बां नाथाय जोंनि बर' हारियाव जोंहा नेचेरेल थार नेचारेल मोनसे ओ जोंनि गामियाव थासारिफ्राव मोननाय माखासे बिफां लाइफां बेफोरखौ होनानै जों बानायनाय जायो। जेरै जों दा एमाव-एमाव खौ मिथ थिदा नोंथां। औ एमावखौ दा जोङो खान्थाल बिलाइ आरो माइरं मोखोना बिलाइ बिबार बेफोरखौ होनानै जोङो जोंनि आबहावायाव मोननाय बिदि बिफां लाइफांजोंनो बानायनाय जायो
औ औ
जौखौ जों मोननै ओ रोखोमाव बानायनाय जायो जाहैबाय नोंथां मोनसेया जाहैबाय जुमाय गोरान आ
औ
जुमाय गिसिया जाहैबाय बे फिनाय बिदै बेखौ जोङो गोलो-गोलोम बोथोराव लोंब्ला जोबोद मोजां मोनो जेरै दा हमनानै ला खामानि दामानि मावनानै फैयोबा मेंना फैनाय मानाय लोंनानै था
औ औ बुजिदों बुजिदों बुंनो हागोन दे नोंथां बुंनो हागोन
आरो दा नोंथां बेखौ बानायनायनि प्रसेसखौ नोंथाङाबो एसे हमनो हाखायो जानांगौ ना नोंथां
औ माने नोंथां आंबो बुंनो सानदों आरो ना माने नोंथाङाथ जेरै बुंलांखाबाय माने जौआ जाबाय माने निसा बुस्थु आरो ना जोंनि बे जौआ जाबाय जोंनि बर हारिनि गुबै माने मोनसे खामानि आरोना जोंफोरो सिगां जोंनिया आबै आ बौनिफ्रायनो जोङो जौखौ मारै बानायनांगौ जों मारै बानायनाङा जों बेखौ माने रोंबोखायो जेरैहाय ओमफ्राय नोंथाङा बुंदोंमोन ना मा होनो जोंफोर जौखौ माने बहुत गुबुन गुबुन टाइपनि मोननो हायो जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन ना जोङो जुमाय गोरान एबा जुमाय गिसि जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो ना
औ नोंथां औ
थां बिदिब्ला आं बुंनो सानदों आरो ना माने जोंनि जौ जोंनि जौ लोंनाय एबा जोंनि बर हारिनि माने जौआ जोंनि जिबनाव माबायदियै माने खामानि खालामो आं बेखौ बुंनो सानदों आरोना जेर नों थ मिथिखायो माने दानि आथिखालनि मुगायाव माने गासैबो माने जौखौ मिथियो माने जायफोरा खामानि मावो एबा सेंग्रा सिख्लाफोर माने गा गासिबो जौखौ मिथियो
औ नोंथां
जोङो जौखौ माब्ला टाइमाव लोंनांगौ होनब्ला आं आरोना जेरै जोंनि रंजानाय फोरबोफोर फैयो जेरै बैसागो जेब्ला जोंनि बहुत गुबुनफोर माने प्रग्रामफोर दङ' जेरै बोसोर गोदान बैसागो मागो एबा खृस्टमासफोर माने जोंफोर बेहाय जोङो जौ सोलोंनांगौ आरो ना खिन्थु आथिखालनि मुगायाव आरो ना मानसिफोरा माने जौखौ लोंनो रोङा
औ नोंथां औ औ
बिसोरो बांसिन जौजोंनो माने गोदोसोना थायो। बिसोरो बायनो रोङा आरोना माने आंनि बुंनाया बेबायदि आरो ना माने जोङो जौखौ। बाहायनो रोंनांगौ जोङो जुदि जौखौ बाहायनो रोङा अब्ला बे जौआ जोंनि जिबनखौ खहा खालामनो हायो आरो ना। बेबायदिबो गोहो दङ' औ आं बुंनो सानदों जेरैहाय बुंनो सानोबा मारै खहा खालामो होनब्ला माने आथिखालनि मुगायाव माने बांसिन मानसिफोरा गथ'फोरा एबा बोराय बुरैफोरा माने बांसि माने गोदोसोना थायो आरोना बिसोरो माने बाहायनो रोङा माने बिसोरो मि मिथिस'नो हाया आरो ना बिसोरो सानस्लाबनो हाया माने बे जौखौ लोंबा जोंनि जिबनाव माबायदि खहा खालामो माबायदि बेमारफोर फैयो माबायदि जायो बिसोरो बुजिस्लाबनो हाया आरोना आं आरो बुंनो सानो माने जौनि मोजां माने टपिक आरो ना मो खौरांफोरखौ माने जों बुंनो सानोबा जोंङो जौखौ लोंला आरोना जोङो माने सानसेयाव खाबसे खाबनैफोर लोंबा बियो बारा एबां गाज्रि जाया आरोना माने जोंनि देहाफोरा माने थाजिम थायो एक्टिभ थायो आरो ना। जोंफोर माबलाबाफोर माने मेंना जैब्ला जोंफोर जौ लोंबा माने जोंनि देहा थारमाने एटिभ थायो आरो ना।
औ नोंथां औ औ।
नङाब मलाबा समाव जोंफोरो माने सोंन्थ' बांद्राय लोंब्ला आरो ना जोंफोरो जौखौ बांद्राय लोंब्ला जोंनि देहाफोरा खिन्थु खहा जायो आरो ना माने जोंफोर बांद्राय लोंब्ला बिदि निसाफोराव गोगलैना थायो।
औ औ औ नोंथां आंबो मोनसे बुंनो सानदों नोंथां दा औ नों नांगौ दा जौआ जाहैबाय खहाबो दङ आरो मोजां खामानियावबो बाहायजायो माने बियो गाव गावनि बाहायनायनि सायाव जाहैबाय आरो नोंथां दा जौ खौ जोङो दा जोंनि बर' हारिनि सिनायथि हिसाबै नेस जोङो दिन्थिनो हाबाय दा बि हिसाबै जोङो जौखौ गाज्रि खामानियाव बाहायालासे एसे एनै लोंनाय बेलेगफ्राव बिजनेस लाइनाव लानाय बेफोरावबा जोंहा आरो हारिया जौगानायनि मोनसे लामा दं आरो नोंथां दा औ दा जौखौ जोङो बोरै बानायो बोरै मायो जोङो बेखौ गासैखौबो गुबुन हारिफोरनो दिन्थिनो हायोब्ला बियो जोंनि थाखाय थाखाय मोजां आरो ना आांथां जा बेफोरखौ जोङो अबावबा एगजिबिसनफ्राव अबावबा मायाव। बबावबा मिथिं दावसिन अबावबाफोर खास खाबा माबाफोर हाबाफोरफ्राव जोङो बेफोरखौ दिन्थिनो हायो आरो थां दा जौखौ जों बोरै बानायो बोरै मायो जोंनि आबै आबौआ जेरै जोंखौ फोरोंलांनाय हिसाबै दा साइन्स दङ नोंथां नङा होमबा दा आर्ट आर्टिफिसियेलि दा जौखौ बोरै बानायो बिसोरो थिग बिदिनो बिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो जोंहा जोंनि बर' हारियावबो जोंनि आबै आबौआ बेखौ मावनानै गालांखानाय नङा होमबा नोंथां।
औ दा जौआ जाहैबाय औ दा जौआ जाहैबाय जोंनि बर' हारियाव जौ गोरान जौगिसिया सिनायथि मोननाय माइब्रा बि दैफ्रा दा बेफोरखौ जोङो लाइमोन फोर जाय उन्दै उन्दै बेफोरनो बाहायनो होआलासे जों बे खौ होबथानानै मोजाङै बाहायोब्ला जोंहा बेयाव जौगानायबो दङ नोंथां नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ। औ जेरै आं बुंनानो नोंथांआ जेरै माने जोंफोरो माने जौखौ मारैहाय बाहायो माने जोंनि बेनि सायाव आरोना। जोङो माने जौखौ जेरैह बाहायनांगौ। जेरै बाहायनाङा जोङो मोजाङै बाहायनो रोङोबा जोंफोर माने मोजां आरोना।
औ नोंथां औ।
मिदोंमोन माने जेरैहाय जोंनि फोरबोफोर फैयोबा बैसागो बैसागो एबा माने बिदिनो आरो निउ इयार फोर एबा खृष्टमासफोर बदि मग्रामफोर फैयो माने बेफोराव जों माने एसे एनै माने जोंनि रंजानाय जोंनि फोरबोखौ मानिनाय आरोना जोंफोरो। माने बेफोराव बाहायोब्ला माने जोंफोरा मोजां आरो जेरैनिफ्राय नोंथाङा बुंलांदोंमोन माने जोङो रोङोबा आरोना। माने जोंफोरो माने जौ फाननानैबो माने जोंनि न'खर सलायनाय एबा जोंनि बर' हारिनि माने जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों। नोंथां नोंथांमोननिया थारआ सोंथ' जोंफोर माने जोङो खिन्थु जों रोंनांगौ आरोना। जोंफोरा मारैहाय माने सोर मानसिनो‌ फाननांगौ सोर मानसिनो फाननाङा माने आं बुंनो सानदों आरोना माने दानि बर' हारि माने गासैबोथ' माने जौ बानायनायखौ रोंखायो। जों बेयाव जों सोलोंनांगोन आरो। जों माने सोरबायदि मानसिनो सोरनो फाननांगौ जौखौ माने सोरनो फाननाङा जों बेफो बेखौ रोंनांगौ आरो। आरो नोंथां बुंनायबायदि आं बुंनो सानदों माने जेरैहाय जोंफोर नुबोदों माने दानि आथिखालनि गथ'फोरा माने बांसिन बिदिनो जौ लोंनाय एबा निसा बुस्थुफोर बाहायनाय बिगियाननि सा बुस्थु बुंबा जेरै जोंफोर सिगारेट सोबनाय, जुमाय लोंनाय द्राग्स लानाय माने बेफोरखौ जों बहुत बांसिन नुबोदों आरो। माने जोंफोर बेसोरबायदि आथिखाल आथिखालनि गथ'फोरखौ माने जों फोरोंनांगोन आरो ना? माने जोंनि माने बर' समाजा मारैहाय जोंफोर बाहायबा जों मार जों मारै बाहायबा जों मोजां जानो हागोन औ। औ नोंथां औ। नोंथां फोरमायनो हागोन दे बुं
दा नोंथां, नों होननाय बायदि बिदियैनो बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो जोंनि बिमा बिफा जोंनि जा गारजेन बेफोरो हमथानानै लानानै हमनानै ला जौनि माबोरै मोजां खामानियाव बाहायगोन बेफोरखौ फोरोङोबा मोजां नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ औ औ।
बेखौनो जोंनि बे लाइमोन उन्दै गथ'फोरनो फोरोंनानै माबोरै जों जौजों बिजनेस मावनो हायो जाहाथे गाव बाहायालासे जाहाथे गाज्रि खामानियाव दा बाहाय बेफोरखौ जोङो थानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ ओ आ नोंगौ औ औ
बिदिनो सैथो नोंथां बुंनायाबो गासै खामानिखौनो जोङो नायनानै जोंनि गेदेरफोरा जाहाथे बेफोरखौ जौनि बागै बोरै बोरै माबोरै बानायो माबोरै बाहायनांगौ बेखौ उन्दै गथफोरनो फोरोङोबा मोजां नङा होमबा नोंथां
बि
औ
जोङो माने
औ दे नोंथां औ दे दे दे दे दा जोङो जौखौ जोंनि ओ जाबायदि खामानि हाबा हुखाफ्राव बाहायो थिग नांगौसिबांल बाहायनानै जों गुबुन मोजां खामानि जाहाथ दि इनभेस्टमेन्टफ्राव जाहाथे रांखावरियाव आरजिनायफ्राव बाहायो बेखौनो आं सानो आरो नोंथां दे नोंथाङा बुंनो हागोन माबाफोर बुङोबा
मा माने रांनिखौ नांगौ आं नुबोदों माने बहुत माने मानसिफोरा लाइक जोंनि बर हारिनि माने आबैमोन एबा आबौमोन माने बिथांमोना जौ फाननानै माने गावनि नखरफोरखौ सलायनो हायो आरो ना जेरै जोंनि बर हारियावथ माने जेरै जेनेबा माने बांसिन साख्रि दाख्रि बिदि गैया नालाय दानि जुगाव औ बिदिनो बिसोरो माने जौ फाननानै गावनि माने गावनि नखर एबा गावनि बिसि फिसाला एबा बिफाफोरखौ माने बिसोरो फिसाला बिमा बिफामाखौ बिसोरो माने पैसा आरजिनानै होनोफैसा आरजिनानै बिसोरो माने सापर्ट खालामनो हायो आरो ना बिसोरो हेल्प खालामनो हायो माने बिसोरो हेफाजाब होनो होयो माने आं बुंनो सा सानदों आरो ना माने जौनि टपिक जों नायोना माने जों आं बुंनो सानदों माने जौखौ जों मारैह बाहायो मारै बाहाया जोंनि माने सुबुंफोरनि एबा मानसि फोरनि सायाव माने गोगलैयो आरो ना बिथांमोना माने मोजांहाय बाहायनो रोङोबानो माने जौआ जौगानाय दं किन्थु एब्ला बिथांमोना गाज्रिहै बाहायोबा नंगौ बेजौ जोंनि जिबनखौ सिलिंखार खालामनो हायो आरो औ औ दे नोंथां बिदिब्ला जों औ औ जोंबाय टपिकखौ बेहाय होननाय जाबाय न'
औ दे नोंथां दे दोन्थ'नाय जाबाय गोजोन्थों